हेलौ।
खोनादों ना?
खोनादों नोंथां औ खोनादों।
नोंथांखौ आङो साबा साहा आबाद मावो होननानै खोनादों।
साहा आबाद मावनो बिदिनो न'वाव एसे दङ नालाय बेखौनो
अ अब्लाथ' नोंथाङा साहा आबादनि सोमोन्दै मोनथियो जानांगौ मोजाङैनो
उम मोनथिनायाथ' बेबायदिनो एसे मोनथियो जिहेथु बेखौनो मावबाय थायो नालाय
औ
बेखौनो मावो बेखौनो दा बेजोंनो सोलियोबो एफा एनै मोनथि थ' बेबायदि मोजां बेबायदि गोनोखोआरि आदबजों मावनाय बेफोरखौ जथेस्थ'खौ मावदों आरो बेबायदि बुंनानै लानो हायो
अब्ला औ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायदो नामा मानो होनबा जोंनि ओनसोलावहाय साहा आबादखौहाय मावथाराखौनो होनना बुंगोन माने मावा रावबो आं खाथियावबो बेबायदि मावफेरनायखौ नुफेराखै आरो माखौ गायो बेगर जोलै फिफांनि रोदाखौ गायो ना बेगर फोनानै गायो आं बेनि सोमोन्दैबो मिथिया माने अब्ला नोंथां खोन्थानो हागोनना एसे आंनो
निस्सय निस्सय हागोन हागोन औ थारैनो जिथु नोंथाङा मोथिनो लुुबैदोंब्ला आं खोन्थानो जा मिथियो आं बेखौ खोन्थानो नाजागोन खोनादोंना नोंथां?
औ
आबादखौ गिबियै ओ गुबैयै साहा आबाद मावनोब्ला जोंनो हाथ' थानांबाय हाया बेबायदिनो समान हा जानांगोन आरो बेयाव माखास बे हायाव दै थानो मोननाय नङा बोरि जायगा जानांगोन आरो बोरि जायगा जायोब्लासो बे हाब साहा आबाद मावनायनि बियो मोनसे साबजाथाव जायगा जागोन आरो
अ माने बोरि जानांगोन आरोना
बोरि जानांगोन औ बोरि जेराव दै थायो बेयाव बारा मोजां जानाय नङा आरो बेयाव माखासे जिथु ओ प्रडाक्ट मो बिनि बिलाइ मोननाय बेयो खम जागोन आरो मोनोब्लाबो दा गुबैयै जोंनो बेबायदि मोनसे मोजां हा नांबाय हाखौ नोङो मोनसे डिभाइड खालामनानै गेजेर गे जेर नालाबो जावनो गोनां जायो बिनि माखासे दैफोरखौ जोङो बारहो हरनो थाखाय जोङो नाला जावनाय जायो। नाला गेजेर गेजेर बहाबा थाङोब्ला नोंथाङा नुनो हागौ बबेबा बागान गेजेर गेजेर बेयाव गोबां नालाफोर थायो। नङा ओमबा नुदों जानांगौ नों थाङा बेबायदि बहाबाफोर बागानफोराव गेजेर गेजेर नाला गिदिर गिदिर दोननाय बिनि गुबै खारना जाहैबाय माखासे बेयाव बोरियाव थानाय दैफोरा जाहा थे बेनि नालानि गेजेरजों बारलांनानै बेलेगाव थाङो
औ
औ दा बिनि थाखाय बेबायदि नाला जावना लाबाय लानानै जोङो जोङो गुबैयै साहा आबाद मावनोब्ला बै साहा फुलि फुलिखौ जोङो बेगरनिफ्रायबो बानायनो हायो। बेगरनिफ्रायबो हाब्बाय आरो नङाब्ला बिनि जा माखासे बिजौ बिजौनिफ्राय जोङो काटिं खालामनानै हास'नानै मोनसे आ बिनि प्लास्टिकआव सोनानै जगायनो हायो आरो जगायनानै बेबायदि जेराव नार्सारिफ्राव मोननो एभेलेबेल जायो मोननो थाङो आरो खोनादोंना नोंथाङा? जिथु जों नार्सारिफ्रावबो गोबां नार्सारिफ्रावबो साहा बे फुलिखौ मोनो काटिंनिफ्राय दा बेगरनिबो मोनो बेगरनिब्ला जों माखासे कम्पानिफ्राव बेगरनि थाखाय बिमा बिफां दोनखायो आरो बेखौ फिथाइ थायहोनो थाखायनो बेखौ गिदिर खालामना दोननाय जायो आरो बबेबा बबेबा गिदिर गिदिर कम्पानि बागानफोराव बेफोरबायदि फिथाइ थायहो होनोनो दंफां खालामना दोननाय जायो बे दंफांनिफ्रायनो जोङो मालाबा कम्पानिफ्राव लाबोनानै कम्पानिफोरनिफ्राय लाबोनानै जोङो प्लास्टिकआव बिदि मोनसे प्लास्टिक थायो जिथु नोंथाङा नार्सारिफ्राव नुनो हागौ बेबायदि बिबार जगायनायाव फुल जगायनायफ्राव बेबायदि थंगा मोनसे प्लास्टिकनि थायोना
औ
बियो मोनसे गोबानि मोनसे थायो आरो बेखौ लाबो होनानै जोङो जागायो जगायनानै जेब्ला गायजानाय सम जाबाय सय मास जायो सय मासनिफ्राय जोङो सय मास जाबा एसे देरसाबसाब जायो गिदिरानो। सय इन्सि सात इन्सि बेफोरबायदि जायो बेबायदि जाब्ला जोङो बै जिथु समान खालामना दोननाय नाला जावना दोन्नाय बेयाव लानानै गायहैयो जों गायनायनि आ गायनायनि मोनसे लाइना जाहैबाय गुवारा गुवारा नोङोन थिन थिन फुट थिन फुटबो दोननो हायो बबावबा सोरबा सोरबाया थिन आराय फुट बिदि खालामनानै गायो आरो बांसिनानो फ्राय थिन थिन गायो खारन उनाव देरनानै बे दंफाङा देरनानैनो बेयो गुवार जाखागोन नालाय गेरेमसा जाखागोन नालाय गुवार जों ओम बेबायदि खालामो आरो
माने बे फुलिखौ ला लााबोनानै माने जखा सुनानै गायनांगौ जाहैबाय ने नोंथां।
जखा सुयनानै गायनांगौ लारियै नङा होमबा लारियै गाययाबाथ' नों हाबनो थाखा य माब्लाबा प्रब्लेम जानो हागौ जेंना जानो हागौ हाबनो आरो मालाबा नों बिनि जिथु गोलाव गोलावखौ नोङो सोरबा थिन फुटाव गायो आरो बे मानसि हाबग्रा गोलावा बेखौ गुवारखौ जोङो थिन दोनो सोरबाया थिन फुट आराय आराय
बाय थिन बेबायदि गायो सोरबाया थिन थिन फुटावनो गायो आरो। हाबनो थाखाय सुबि दा जानायनि मोजां जायो बेबायदि गायो आरो लाबोनानै दा बेयाव बेयाव जोंहा ओ बेयाव गायखांनानै जोंहा फोसाबनांगौनि खोथा थाबाय गेजेर गेजेर गेजेरजोंनो हासार सारनांगोन हासारखौबोथ' जों दाथ' रासायनारि हासार इउरिया एम अ पि बेफोरबायदि हासारखौ जोङो होनाय जायो गायखांनाय लोगो लोगोनो होनाय जाया। बेखौ बिनि रोदाफ्रा मोजां सुजोबबा बेखौ जौगाहोनो थाखाय जौ खोनायाव मदद खालामनो थाखायबो इउरिया एम अ पि एसे सारनानै होयो आरो। बेबायदिनो बोसोरनैनि उनावनो बियो एसे एसे खाजानाय जायो आरो। बेबायदिनो जोंहा मुलिबो थाबावबाय मुलिबो माखासे सारनांगौ थाबाय। एम्फौ जायोब्ला जों एम्फौनि मुलि सारनांबाय जि एम्फौ जायो बेनि मुलि सारनांबाय। बेबायदिनो आबाद खा आ साहा आबादखौ बेबायदि आ आबाद मावनानै सोलियो आरो जोङो दा बेनि गेजेराव नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो हायोबा सोंनो हागोन।
अ माने नोंथाङाथ' गायनायनि आदब खायदाखौ मोजाङैनो फोरमायबायानो।
उम।
माने साहा आबादनि थाखाय दैबु हायाथ' जाखाथारा होननानै बुंजाबायानो।
नंगौ नंगौ बे दैबु हायाव दै थानाय जायगा।
अ बेनि थाखायनो जानो हागौ जों माब्लाबा माब्लाबा माने बांसिन ओनसोलावनो जेराव गोजौ जेनेबा एसे सनख्लाय हा जेरै हाजो टाइप हाजो रोखोमनि हा बैफोर मालाबाबाथ' हाजोआवनो गायनाय। बो नुयो आरोना गुबुन जायगाफ्राव थाङोब्ला जोङो साहा आबाद जानो हागौ बैफोरनि थाखायनो जाहाथे दैया जमा जानानै थाया बेनि थाखायनो बे साहा आबा खौ बेबायदि जायगायाव गायो आरो आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनानै मोजां मोनबाय आंथ' नङा ब्ला मिनथियामोन आं सानोमोन आरोखि। जोंनि ओनसोलाव मानोबा साहा आबादखौ मावा गुबुनफ्राथ' जायगायाव बिराद मावो आरो जोंनि आसामाथ' साहा आबादनि थाखाय गोबोद गोबां मुंदांखा
बेखौ आं सानबाय थायो अब्लाबो माने साहा आबाद मावग्रा सुबुंफोरजों आं बारा लोगो मोनफेराखै नालाय आं बारा मोनथिया आरो आरो सोंनोबो खाबु मोनफेराखै सोरनाव सोंनो जाय मानसिया मावो बेनि मावो बैफोरबायदि सुबुंफ्रासो मिथियो।
औ नंगौ।
जोंनावहाय सोंब्लाथ' जों
मोनथिया औ मोनथिनो खोन्थानो रोंनाय नङा दा जोंथिं बुंनो थाङोब्ला फ्राय जोंनि ओनसोलाव फ्राय गुजि जौखोन्दोआनो
बयहाबो मोनफ्रोमबो गंफ्रोमबो न'खरावनो गंफ्रोमबो गामियावनो साहा आबादजों सोनारनाय। माइ आबादजों सोनारनाय बे मोननैया बांसिन दङ आरो। फ्राय गामियावनो फ्राय न'खरानो साहा आबाद बिगासे बिगानैब्लाबो दङ। सोरबायाथ' थामजि ब्रैजि बिगा गाहाम दङ। गोनां गोनांफोरा बेबायदि आरो बेबायदिनो बेखौ खानानै कम्पानिनि फेक्ट'रिफ्राव होयो। कम्पानिनि फेक्टरिनिफ्राय हैनानै बेबायदिनो माखासे आरो जायफ्रा एफा एनै थानाय बिसोरबो बेयाव माखासे आ फालांगिरि ओंखारबाय जिहेथु गेजेर लामायाव बहाबा मोनसे गलाफोराव जिरायना थानानै बिलाइखौ होफैयो लाखियो मोनसे ला खिग्रा खुलि खालामनानै बेयाव जायहा जायहा एसे एसेल' बिगानै बिगा थाम बिघा ब्रै सय सत बिघा आत बिघा गालु गाहामलायाव थानाय बिसोरथ' थोंजों कम्पानियाव हैनो हानाय बेहाय एग्रिमेन्ट खालामना लानो हाया नालाय।
अ माने कम्पानिया एग्रिमेन्ट खालामखानानै माने जों बिदि खुलिबाय। बिदि मेचिन लाबोबाय नोंसोरो जोंनो सामफ्रामबो बा दै लिग इसिबां अजनसो सुुयो जानांगौ साहा बिलाइखौथ'
औ नोंगौ।
बिसिबां केजिखौ नोंसोर दैलिक लाबोनांसिगोन मोनसे एग्रिमेन्ट खानाय खायो जानांगौ।
नंगौ नंगौ माने मोनसे लाखिग्रा मोनसे थावनि बानायबाय। बै लाखिग्रा ग्रुपफ्रा बा बेक्तिया सासे सुबुङा जाय लाखियो बेहा कम्पानिजों एग्रिमेन्ट थायो जे दिनाव आङो इस्किनि कुवइन्टल आङो साहा बिलाइ नोंथांनि फेक्ट'रियाव गारगोन। नैबेबायदि मोनसे एग्रिमेन्ट थायो।
बे एग्रिमेन्टखौ लानानैनो बैयो हैबाय थायो आरो। दा नोंहाथ' बे फिसा फिसौ जायहा स्नि दाइन बिगा गाहामल' साह बिलाइ दं बेथ' एग्रिमेन्ट खालामना लानो हाला। आरो बैसोरबो एफा एनैल' हैग्राखौ बेबायदि लाखियोब्लाबो माने बेबायदि मोजाङै सोर जों एसे एनैल'खौ हैबाय थानो बेबायदि जाया होमबा? बिनि थाखायनो माने बे खरसायाबो बारा जायो औ बिनि थाखाय बेखायनो बैसोर लाखिग्रा बिसोरनो थाइसे थाइनै खमावनो साहा बिलाइखौ नोङो बैसोरनो लाखिग्रानो होयो आरो दा लाखिग्राफ्रा बेबायदिनो जमा। खालामनानै जथायै बयनिबो लाखिनानै गावस्रा कम्पानियाव हैयो आरोखि बेबायदिनो सोलिदोंबो बहुत रायजो राजाफ्रा बेबायदिनो
ओमफ्राय नोंथां मा साहा आबादखौथ' गायबाय गायखांनानै जे खायोना बिनि खान्थि या माबायदि
बिनि खानायाथ' ओरैबायदि सप्थायाव खायो बिलाइ गांथाम। बिलाइ गांथाम जेब्ला जायो अब्लानो खायो आरो। गांसे गुदियाव गांसे गेजेराव गांनै ओमफ्राय फिसा गांसे जक माखासे टमेन्टथ' टमेनट जाना थानाय जिथु गजालि बेथ' थाखानोसै बे बिलाइ गांथाम जाबानो बेखौ खायो आरो जेसेबां देरो देरनायखौ नायनानै बिनि बिलाइ गांथामा जेब्ला जायो। बेखौनो खानानै हैनाय जायो आरो।
माने साहा।